हेल'
हेल' नोंथां
औ नोंथां औ औ खोनादों नोंथां खोनादों
हेल' खोनादों दे औ औ दासो
औ औ
औ दे
औ ओ गोजोन मोनाबिलि नोंथांसिम गाहामलायनाय जाासिहरनाय जाबाय गिबियावनो हेल' हेल' हेल'
खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों औ औ गोजोन मोनाबिलि नोंथांसिम गिबियावनो गाहामलायनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथां
औ
औ ओ जोङो दामानि बेसय रायलायगोन नोंथां
औ नोंथां दे बुं
ओ जों मानि बिसय रायज्लायगोन नोंथां दा
गाननाय जोमनायनि बिसयनो जों
औ गाननाय जोमनायनि बिसय ओ नंगौ बिदिनो ओ जोंनि ओ गोदो गोदोनि दिननि मानसिफोरा गाव गावनि गाननाय जोमनायखौ गाव गावनो दानानै गानोमोन औ नंगौ गोदोनि दिननि मानसिफोरा गोदोनि गाव गावनि गान गाननाय जोमनायखौ गावनो गानोमोन बिदिनो नै दानि जुगावहाय बांसिन सुबुङानो मेसिनजों बानायनायखौसो माने साबसिन होननानै जोंगा मागा नुनायखाय गानो जायो आरो दानियाथ' गोबां रोखोमनि बे फोर ओंखारदों आं दा दख'नानि बागैनो एसे होनननि गाननाय जोमनायनि दखनानि ओ दख'ना फोराबो गोबां ओंखार दों दानिया रेगे रेगां दख'ना बिदिनो ओ दख'ना बिदन बिदिनो गोबां बायदि बायदि बिदि नाम दोननानै ओ माबा स्क्रिन टासबो ओंखारदोंनो दानिया बेबायदिनो माने गोबां रोखोमनि मिसि जों बानायनाय दख'नाफोर ओंखारदों आरो दानिया दानि जुगावहाय। ओ गोदोनि आरो दानि बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा गाननाय जोमनायनि बागै
बुंदो गोदोनि दिनाव गोदोनि दिनावब्ला जेरै दख'ना गाननांगौ बर'आ दख'ना गाननांगौ होननानै जों मिथिखानाय हिसाबै बांसिनानो माने गानो नाथाय दानि बे सोलिनाय मुगायावहा जोङो नुनो मोनो दानि सुबुंफोरा
औ औ औ
ओ गोदोनि दिनावब्ला टाउन सोहोराव थानायफोराल' माने गुबुननि दड्रेसफोरफोरखौ गानोमोन आरोना गुबुननि गाननाय जोमनायफोरखौ जेरैबायदि ओ सुरिदार कुर थाफोर होननानै जों मिथिनो मोनो गुबुन हारिनि बेफोरो जाबाय गाननाय जोमनाय दा जोंनि बर'आबो साफा सानै गानोमोन गोदो। टाउन सोहोरफ्राव साख्रि मावनानै थाहैनायफोरा नाथायब्ला जों दायो नुनो मोनदों बर'नि गाननाय जोमनायखौ माने ओरैबायदि माने ना खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना।
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
दानि जोंनि गामि ओनसोलफोराव थानाय सुबुंफ्राबो माने गोबाङानो गुबुन हारिनि दड्रेसफोर बांसिन गाननो मोजां मोनग्रा बेबायदि जों नुनो मोनबाय। जोंनि बर' बिमाफोरखौ हाबा जानाय जोङो सिख्ला साफोरनि खोथाखो जोंङो बुंनो थांला जोङो हाबा जानो नाय बांसिन गुबुननि द्रेसफोरखौ गाननाय जों नुनो मोनबाय आरोना।
औ बेलेगनि बेलेगनि बेलेग हादरनि बेलेग काउन्ट्रिनि बेफोरनि ड्रेसखौसो ओ बांसिन साबसिन होननानै गावनिखौ गावनिखौ दोनथ'नानै नानै गुबुननिखौसो बोजोबनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना। औ गाननाय जोमनायखौ औ गोदो थ' गोबांनि न'खर न'खरावनो ओ साल खुन्थिया बिदिनो इसान
औ
औ नंगौ नोंथा नंगौ औ
हेल' नोंथां
औ नंगौ नोंथां हेलौ औ खोनादों ना औ खोनादों खोनादों।
अ दे दा जेनेबा जों दा
औ
जोंनि बांसिन गाननायखौ जों नुनो मोनबाय। दा बर'आथ' बर'हाथ' गावनि हारिनि हारिनि ड्रेस दंखायो ओ जोंहा ओरैबायदि माने समायना जोंनि बर'नि ड्रेसाथ' बुंनो थाङोब्ला जेब्ला जोङो गुबुन हादोरफोरावहा जोङो थांनाय खोनायो आरो जोंनि बर' मानसिया
औ
बर' सुबुंफ्राथ' गुबुन जायगाफ्राव बेबायदिनो ओ कालसार प्रग्रामफोर लाहैबाय बर' हारिमुनि मोसानायफोरखो दिन्थिहैदों। जेरै गुबुन माबाफ्राव थायलेण्डफ्राव
औ नंगौ नंगौ
फ्राव बेफोरबायदि जायगाफ्रावहा ओ फरेन कान्ट्रिफ्रावहा जोंनि बर'आबो आगान हैनो मोनबाय हारि ओ हारिनि मोसानायफोरखौ दिन्थिनो थाखाय दा बेफोरबायदि जायगायाव
औ नंगौ नोंथां नंगौ ओ बयबो हारि- या निजा निजा ड्रेस थायो।
औ बेखौ गाननानै
नोंथां नंगौ। औ
नानै जेला मोसाहैयो।
औ औ औ
सिनाय मोनो आरोना बर'नि बर' हारिनि दड्रेसखौ माने टटेलि
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
जों बिनो हाया आरोना दा नाथाय जोंनि बर' हारियाासो बेफोर द्रेसखौ गारनो बर'नि द्रेस दख'ना जायखौ जोङो दख'ना होननानै गारनो हमबाय आरो
औ नंगौ नोंथां औ औ औ नंगौ ओ खोनादोंना नोंथां हेल'
खोनादों दे
हेल' औ औ ओ बयबो हारियानो निजा निजा गाननाय जोम निजा निजा गाननाय जोमनाय निजा निजा गावबा गाव सिना- सिनायथि हमनाला एसामिस एसामिसना आलादा गावसो- नि ड्रेस दं ओ बांगालिनि एक्सट्रा दं ओ जेन माारुवारिनिफोरा बेलेग एक्सट्रा निजा निजा गावबा गाव सिनायथि ड्रेस दं ओ बेफोरखौ गानबा गावबा गाव हारिखौ ओ बेलेग बेलेग होननानै सिनाय मोननाय जायो आरो गाननाय जोमनायावनो जोंनि ओ जोंनिया जेरै बर'निया गाम- सा आर'नाइ दख'ना बेबायदिनो एसामिसफोरनियाबो ओ सादोरफोर थायो ओ बेबायदिनो आरो नाथायबा जोङो ओ बिसोर गुबुन हारिनि मादाव बयनिस्राय साबसिन होननानै बुंङो- ब्ला आङो जोंनि बर' हारिनि आर'नाइ आरो दख'नाखौनो आरो गामसाखौनो सानो आरोखि
औ नंगौ नोंथां नंगौ
खोनादोंना नोंथां औ ओ नों नोंथांनाव आं मोन फंसे बाथ्रा सोंनो सानदों नोंथां हेल' खोनादोंना नोंथां औ नोंथाङा दख'ना फोर ओ नोंथाङाथ' दख'ना गानखायो ओ दख'नाफोरनि नामफोरखौ एसे फोरमायना होजागोन नामा दख'नाफोरनि नामफोरखौ एसे फोरमायना होजागोन नामा खोनादोंना नोंथां हेल' औ दख'नाफोरनि नामफोरखौ एसे फोरमायना होनलायसन मा मा दख'ना थायो ओ बेफोर माबायसा माबेया साबसिन गाननो
गुबै दख'ना गोबां बेबायदि दङ आगरनि आगरखौ आगरनि दोननाय जायो नालाय
औ औ औ
जेरैबायदि दाउराइ मोख्रेब आगरनि दखना आरो खांख्रिखला आगरनि दखना आरो बिदिनो फारौ मेगन आरो बिदिनो दिंखिया बिलाइ आरो ओ बिदिनो आलदानावथ' गोदान गोदान मुंफोरखौ दोनदों बे बेफोरनोसै जैरै स्क्रिन टासनो माबानो बायदि रोखो- खोम लावगि दख'ना
औ औ औ
गुबुन गुबुन नामफोरखो दोनदों आरोना औ बेबायदि दोनो आरो ओमफ्राय आगर हिसाबैथ' दिनै जों मिथिनो हायो जोंनि बर'नि गोदो गोदाय दाबोनाय हिसाबै बर' आइजोफोरा दाब बोदोंमोन जेरै फारौ मेगन ओ मा होनो खांख्रिखला आगर ओमफ्राय बैग्रि बिबारनो आरो दिंखिया आगर गरनो बेफोरबायदि माने अगरफोरखौ बे दख'नायाव माने आ होनानै दायोमोन आरोना
औ गोदो गोदायथ' ओ आसागि बैसागि हेल' खोनादोंना नोंथां गोदो गोदायथ' खोनानो मोनदों आसागि बैसागोनि मुंखौ खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों औ
आसागि बैसागि औ ओ बिसोर थ' हमना ला बिब'आ इसान दाबाय थाबा बिनानावा ओ अख्रां साजों दाउ बिरलांदों बा माबा मोनसे बिरलांदों होननाय लोगो लोगोनो जोंनि बर'नि गाननाय जोमनायाव सुदेरला होननाय होननाय खोनानो मोन्दों गोदो गोदाय बिदि औ नंगौ नथां ओ सिथ्लायाव जना हमना ला खामसालियाव जिरायनानै सि दाबाय थाबा बिनानावा ओ अख्रां साजों नै फारौ बिर लांदों दाउ बिर लांदों बिदि खोनथा खोन्थानानै होब्लानो आसागि बैसागि मोना गावसोरनि आगरखौ एरना लायोमोन आरो गावसोरनि गाननाय जोमनायाव
औ खोनादों गोदोनि
औ औ गोदो गोदाय
गोदो गोदायनि औ माने बर' सिख्लाफ्रा बर' आइजोफोरनि बे दानाया
औ औ
बिसोरबाय बिसोरबायदि आइजोफोरनि मुंखौ खोनायोबाथ' ना
औ औ ओ ओमफ्राय नोंथाङा औ नंगौ नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा इसानफोर दायो ना?
सिगां सिगाङाव दा
दादोंमोन दा गाथ'आै सेयार ना
औ जुगजों लोगोसे
ओरैनो दंथ'यो माने बायनानै गार थेवबो माने बर'नि दख'ना खौ बिदि माने
औ ओ हानायमानि गाव गावनि नंगौ नंगौ हानायमानि ओ गाव गावनि गाननाय गाव गावनि गाननायखौ गाव गावनो गाव गावनि हारिनि गाननाय जोमनायखौ गाव गावनो दाना लाबा साबसिन होननानै आं सानो आरो नोंथां
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों
औ औ नोंथां जोंना समाबो जाबाय ओ। दिनैनि गाननाय जोमनायनि खोनादों नोंथां? ओ गाननाय जोमनायखौ लानानै जिखिनि बाथ्रा रायलायबाय नोंथांनिफ्राय दख'नानि बागै मिथिबाय गामसानि बागै मि मिथिबाय ओ नोंथांजों रायलायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ गोजोनबाय आं
औम गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम उनाव लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामनाय जाबाय आरो नोंथांखौ
औ
औ होमबा दिनैनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
दे नोंथां दे
औ दे दे
दे